अह नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अह नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ।
अह। ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आङो।
ओ सावरायनो हागोन ओं नोंथा। फ्रियैनो दङ औ।
ओ बिदि ब्ला ओ जोंनि दोरोङारि होनोब्ला मा औवाजों मा मा बेसाद बानायनो हायो बेखौ नोंथांनिफाय फंनैसो मिथिनो लुगैयोमोन।
जोंहा औवाजों होनोब्ला जोंहा औवायानो ओ दायो माने ओ जोंनि बर' गामिफोरावहाय गोबांखौ जोङो औवाखौनो नुनो मोनो आरो ओ जेरै ओ जोङो औवाफोरजों गोबां रोखोमनि ओ जोंहा ओ जेखाइ, खबाइ ओ आरो सेन आरो गोबां रोखोमनि ना सारग्रा फल', खखा बायदि बायदिफोरखौ जोङो बानायनो हायो लोगोसेयैनो ओ बर' ओ औवाजों जोंहा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि ओ बानायनो हायो।